हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों
औ औ औ औ नोंथांजों नोंथाङा दायो फ्रि ना? औ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
ओं खोनागासिनो
हेलौ औ औ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ आंङो फ्रियैनो दं।
फ्रिना नोंथाङा औ औ दा जोंङो मोनसे ओ
ओं आं फ्रिनो दङ
आव सावरायनो सानदोंमोन
औ
ओथायथ' मोनसे टपिक नोंथां मोनसे टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना?
औ खिन्थानो हागोन ना नोंथाङा मा थ'फिक?
औ औ औ जोंना टपिकआ होनोब्ला दानि आरो गोदोनिफ्राय माने सुबुं अनजिमा बांनायनि सायावहाय जोंङो सावरायगोन दानि आरो गोदोनि सुबुं अनजिमा बांनायनि सायाव माबायदि सोलायबोयो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा माबायदि माने सोलायबोखो जोंनि सुबुंनि बांनाया गोदोथ' जोंनासो सुबुं अनजिमाया जोबोद खममोन नालाय खोनादोंना नोंथाङा?
ओं दायो जोंनि ओं खोनादों। दायो जोंनि भारत हादरानो भुमनि मादाव बयख्रुइ बांसिन सुबुं अन्जिमा थानाय हादोर जाना दङ।
औ औ
आरो बेनिखायनो जोंनि हादराव दायो गोबां खैफोद आफोद सोमजिगासिनो सुबुं अनजिमाया बारानिफ्राय बारा जानायनि थाखाय।
औ औ
नोंथाङा खिन्थानो हागोनना जे सुबुं अनजिमाया दायो मारै बारानिफ्राय बारासिन जाबोगासिनो
औ औ हागोन दानि सुबुं अनजिमाफ्रा ओ गोदोनिफ्राय माने गोबां सोलायनाय फैबाय आरोना नोंथां खोनादों ना?
ओं
औ औ गोदोनिफ्राय माने दासिमहालागै गोबां ओ सोलायनाय फैबाय आरोना हेलौ नोंथां। दासिमहालागै माने गोबां सोलायनाय फैबाय आरोना
ओं खोनादों।
औ औ दासिमहालागै माने गोबां सोलायनाय फैबाय गोदोना सुबुं अनजिमाया जोबोद खममोन खोनादोंना नोंथाङा?
ओं नोंगौ ओं खोनादों। औं नोंगौ नोंथां